अ हेलौ नोंथां।
मा खालामबाय दं नोंथाङा दा।
आं ओरैनो जनानै दोंमोन नोंथां।
अ। नोंथांनो आं मा होनदों नोंथां।
थाङा आंनो फन हरनायनि जाहोना मामोन एसे फोरमायना होनो हा
औ हागोन नोंथां आं नोंथांनो फन हरनाय जाहोना बे। आं नोंथांजों दावबायनायनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
हागोन नोंथां हागोन। ओ। आंथ' ओरैनो गामि ओनसोलाव थानाय सासे सुबुं नालाय आङो।
औ औ।
जाय जायगायाव हाजो खोलो खोलो दैमा दैसा आरो। जिब जुनार। दंफां लाइफां थानाय जायगा बे। बेफोरबायदि जायगायाव आङो बेरायनानै गोसो। बेखौ जोबोर गोजोननाय मोनो। आरो ओ। जिउआव मोननाय दुखु बायदि टेनसनफोरखौबो माने बावगारलांनाय बायदि मोनो आरो। बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै
थाङा मा मा जायगायाव बेरायनो मोनखो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
अ औ नोंथां आंथ गोबां इदि हाजो थानाय जायगायाव ओ बेरायनानै मोजांमोनो नालाय गोबां हाजो थानाय जायगा खाथि खालानि जायगा बे फोराव गोबां बेरायबाय ओ जेरै दारागाव सुखि मैना फुख्रि ओ सरलपा रा आरो ओ बगामाथि बेफोरबायदि गोबां जायगायाव आं बेरायनो मोनबाय आरो। आरो आं ओ गोबां मोजां मोनो आरो आसा खालामो इयुनावबो आरो थांबाय थानो मोनगोन।
नोंथाङा बेरायनो थांब्ला जेन'बा गावनि न'खरनि फेमिलिफोरजों थाङो ना लोगोफोरजों थांना बांसिन मोजां मोनो नोंथां।
अ आङो लोगोफोरजोंनो थांनानै ओ गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनो नोंथां।
अ ओ नोंथांमोना बेरायनो थांबाथाय जेनेबा माजों थाङो जेनेबा गारि जेनेबा साय केल
औ औ ओ गारिजोंनो आंङो माने ओ गोसोखौ गोजोननाय मोनो मानोना गारियाव जेबो इदि बोलोनि खामानि फैया। ओ बेनि खायनो गोसोखौ खान्थि मोनो आरो आरो थाजिम मोनो बेनिखायनो गारिजों थांनानै आंङो बार खोलो-खोलो मोनजालाङो आरो ओ आगसि आगदानि गासैबो ओ नेसारनि जा भिउ ओ बेफोरखौ नुनो मोनो ना लाय आंङो बाइकजोंनो बेरायनानै मोजां मोनो आरो। ओ नोंथाङा नोंथांनि फा फारसे एसे खोन्थानो हागोन नामा नों थाङा माबायदि जायगायाव थांनानै मोजां मोनो?
औ ओ आंथ' उम आंथ' एसे बां गोजान गोजान जायगायाव थांनो मोनाखै नोंथां
औ औ
थिखाना नोंथाङा जेराव थांदों एसे जेनेबा सुकिदारा बाव मैनाफुथ्रि आरो उकियाम ओमफाय भुटानाव बेरायनो मोनदों नोंथां उम
ओ नोंथाङा जे ओ दारागावआव बेरायबाय ओ दारागावनि जा सोरगिदिं नुथाय आरो
औ औ
बेफोरनि बागै एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ जोङो जेन'बा बेरायनो थांबाथाय ओजों दारागाव जेन'बा हाजो हाला दैमा दैसा दा बिफोरखौ ओ नुनानै जों गोजोन्नाय मोनो मिथिंगायारिनि महरखौ नुनानै ओ जोङो नायाबो टेनसनफोर जाबाबो दुखुफोर जाबाबो मिथिंगानि महरखौ नुनानै गोसोखौ स्रां मोनो आरो नोंथां
औ औ नोंथां उम थारैनो नोंथाङा ओ नोंथाङा बेरायनाय समाव हारसिङै बेरायनानै मोजां मोनो ना लोगोफोरजों ना? नोंथाङाबो आथिंफोरजों बेरायनानै ओ गोसोखौ गोजोननाय मोनो एसे फोरमायनो होगोन
ओं माने आं बेरायनो मोजां मोनो होनबा न'खरनिफोरजों बेरायनो थांनोबो न'खरनिफोरा ओ बारा एसे टाइम मोना नालाय नोंथां खामानिया मुखुब थायो आरो हारसिंथ' एफा गोजानफोराव बेरायनो हा या नङा होनोमबा नोंथां
हो नंगौ नंगौ नंगौ
औ बेनिफ्रायनो आङो लोगोफोरजों थांनानै लोगोफोरजों थाङो बेरायनो लोगोफोरजों थांनानैनो गोजोननाय मोना आरो बिरायनो
औ औ औ
उम
नोंथां ओ नोंथाङा जा जा जायगा ओ बेरायबाय बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा ओ मा मोनसे जायगायाव बेरायनानै ओ गोसोखौ दिनैआलासिम गोसोखौ माने बांसिन गोजोननायसिन मोनदों? एसे जायगानि मुंखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला जेन'बा बे दारागाव सुकिफोराव गिदिंनानै गोसोखौ मोजां मोनो। जेन'बा बेफोराव बेरायनो थाङो। बा हाजो हाला बेफोरनि मिथिंगायारि आरो गुसुुबार हाजोनि दैनि। बेफोरखौ ओम जेन'बा बेफोर बेरायनो थांनानै गोसो गोजोननाय मोनो नोंथां।
ओ नोंथाङा ओ ओ गोबां खेब ओ जानांगौ बेरायनो मोनबाय ओ कलेज एबा स्कुलनि लोगोफोरजों। ओ बास हमनानै नोंथाङा बेरायफेरदोंना बेरायफेराखैमोन नोंथां?
औ बेरायफेरबाय नोंथां।
औ औ थारैनो ओ मा मा जायगायाव बेरायखो नोंथाङा एसे
आंथ' गोबां इदि बेरायनो मोनाखै नोंथां आं खेबसे ओ कलेजनिफ्राय उखियाम होननाय मोनसे जायगायाव बेरायनो मोनदों। नोंथां बासजों जों थांदोंमोन आरो नोंथां।
ओ नोंथाङा ओ होमबा जा हाजो थानाय जायगा बेफोराव थांनानै जबोद मोजां मोनो होम
औ औ नोंथां
औ औ आंबो थिग बेफोर बेफोरबादिनो नों जेरै मोजां मोनो बे बेफोरबायदिनो हाजो जायगायाव थांनानै। आंबो गोसोखौ गोजोननाय मोनो। ओ आंबो गोबां। जायगाया थांफेरा खै हलैबो जाम मोननै मोनथामसो थांनो मोनदों। ओ बेफोर जायगायावनो गोबां ओ गोजोननायखौ मोनदों आरो। ओ जेरै कलेजनिफ्राय थांदों होनब्ला आङो राइन' इक' पत मोनसे जायगायाव थांदो ओ जाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दङो बे जायगायाव थांनानैबो आङो गो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोन्दोंमोन। मानोना ओ बै गामिनि सुबुंफोरनि आखल आखु बाबो ओ जोबोर लोगो बायदिमोन माने जोबोर मोजांमोन ओ बेनि थाखायनो आं गिबियाव बेखौनो गोजोननाय मोन्दों आरो। ओ आं गिबियावनो बुंदों हाजोजों आंहा जोबोर गोसोखौ गोजोननाय मोननो हाजो जों बेनिखायनो बेयाव हाजो दोङो बियावनो बिनि उनाव हाजोनि जिंजों खोलो खोलो बोहैलांनाय मोनसे दैमा दोङो बेनि उनाव बेयाव सुबुंनि बेरायनो हानायनि सुबिदा आरो मिथिंगाखौ समायना नुनायनि थाखाय बेयाव बिबार बागान गायनानै दोनदों गोबां नोङो बेयाव गिदिंनो थाखाय थाम ब्रै घन्टासो लानाय बिदि गोेदोर जायगा बेयाव आवग्रिनानै बिथांमोना माने बिबार बागान खालामनानै दोनदों आरो बिनि थाखायनो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। आरो बेयाव सुबुं बेरायनो सुबुं फैनाय सुबुंफोरा ओ नायनानै गोसोखौ गोजोन्नाय मोनथों बेनि थाखाय जिब जुनारखौबो फिसिनानै जादों आरो जेरै उद उद दाव।
औ।
बायदि रोखोमनि ओ बान्दोर मोसा ओ मैदेर एफोरनि गोबां रोखोमनि जिब जुनारबो नुनो मोनदों आरो।
अ ओमफ्राय नोंथाङा बे दावबायनो थांनायाव माजों थांदोंमोन एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोङो औ। ओ जोङो गासै ओ सेजौ ब्रैजिब्रैजोन सुबुं सेंग्रा सिख्ला लोगो नांनानै आरो सार स सार आरो मेडाम। साब्रै थांनाय जादोंमोन। बासखौ जोङो बे दावबायनायाव बासखौनो लांनाय जादोंमोन जों माने। बे बासाव बासआ गासै गंबा थांदोंमोन जों। गंबा बास
औ बिनिफ्राय नोंथाङा जेन'बा लोगोफोरजों बेरायनो थांनायाव ओरैनो लावखार ओंखामफोर जाफेरबाय नामा? जेन'बा ओ बेरायनो थांनाय जागायाव संनानै जा बेरायहैबाय नामा नोंथां?
औ जाबायमोन नोंथां औ।
औ। जेन'बा बिदि लोगोफोरजों ज' ज' इदि ओंखाम उनो जानानै गोसो खौ माबायदि मोनो नोंथाङा?
लोगोफोरजों जानाय ओ जानायाव जा खबामनो खहाबनाय बेयो बलेग ओ जिरादाव गैया होननानै आं सानो। मानोना ओ जिउआव जा ओ गोजोननायखौ मोनो जा जिउआवथ' सुबुंनि जिउआव गोबां ओ बांसिन टायेमानो दुखुआ फैयो बे दुखुनि समाव बगा होनो थाखाय बै जा लोगोफोर लोगोफोरासो ओ माने गुदि जानानै थायो बैफोर ओ जा दुखु मोननाय बेफोरखौ बावगार होनाय दसे समनि थाखाय बावगार होनाय सुबुंफोरानो लोगो बेनिखायनो बिसोर लोगोफोरजोंनो लाव खार ओंखाम जानानै जा गोसोआव दुखु दं बावगारनाय ओ बेफोरबायदि गोजोन्नायखौ मोन्दोंमोन आरो
औ नं
ओ औ औ नोंथा ओ नोंथाङाबो ओ गोबां खेब बेरायनाय बेरायबाय जानांगौ ओ बेनिफ्राय नोंथाङा बेरायनाय समाव ओ बांसिन ओ मा खालामनानै मोजां मोनो लोगोफोरजों ओरैनो बेरायनाय टाइमाव मा खालामनानै मोजां मोनो
औ जेनेबा लोगोफोरजों बेरायनो थांनाय समाव जेनेबा जोंथ ओ गारिफोरजों थांबाबो गारिफोरखौथ लाखिनानै बेरायबाय थानो हाया नङा होमबा नोंथां लांफाबो थानो हाया ओ बिनिफ्राय जों ज ज ओरैनो ज ज बेरायनानै जेनबा थाबायलांनानै जेनबा मिथिंगानि समायना महरखौ जेनबा नायनानै गोजोननाय मोनो आरो नोंथां
ओ नोंथांनि खाथि खाला ओनसोलाव इदि बेरायनो हानाय मोनसे ओ आइथिं जाय जायगायाव आइथिंजों थांनानै नोंथाङा दसेनो बेरायनानै फैफिननो हायो बेफोरबायदि जायगा दोङो नामा नोंथां
ओ बुंनो थाङोब्लाथ बिदि जेबो गैया नोंथां गैयाखोनो बुंजायो जेनेबा बिदि आथिंजों बेरायनाय माने बिदि या जाहैबाय बे जोंनिया मोनाबिलि समाव गामियाव एसे बेरायनो ओंखारलाङो बारहावा जानो थाखाय बेयावबो गोजोननाय मोनो जेनेबा बेलासि समाव जों लामा फारसे थाबायनो थाङो लोगोफोर जों से जायगायाव बार फैयो नङा होमबा खोलो खोलो मोनाबिलि समाव औ बेयावनो एसे जिरायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो
औ औ आं नोंथांखो सोंनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ माने थाबायब्ला मानसिया ओ देहाया मोजांखायोमोन ना बे थाखायनो सोंनाय जादोंमोन आरो औ औ दे होमबा दा नोंथां औ औ औ बेरायबायमोन दा दा जोंना टाइमाबो जाबायमोन नोंथां बा जोंनि रायलायनाय बेखिनियाव दोनथ'सै नामाोंथां
औ दे नों
नोंथांजों राय्लायनानै गोबां गोजोननाय मोन्दों आसा खालामो इयुनाव राय्लायबावनो मोनगोन होननानै
औ दे नोंथां गोजोन्थों
दे